हेल'।
खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों।
औ होमब्ला जों दिनै टपिकनि टपिकआ जोंनिया जेनबा मानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां ओ जोङो फोरबोनि सायाव बर'नि फोरबोनि सायाव अब्ला नोंथाङा ओब ओ मा मा फोरबोनि सायाव नोंथाङा ओ बुं फुर लाना होगोन एसे बुंलांदो नोंथाङाबो। बर'फ्रा मा मा फोरबो खुङो मा मा फोरबोखौ साबसिन हिसाबै ओ जिम खुंबाय थायो।
औ ओ जोङो फोरबो होनो फोरबो होनोबा जोङो गुबैयै ओ बर'फोरा उम आथिखालाव जोङो मोनबा फोरबोखौ फालियो ओ जेरै गिबियावनो जोङो बैसागो बिनि उनाव उम आमथिसुवा ओ खाथि गासा आ ओमफ्राय मागो ओ खाथि गासानि उनाव ओंखाम गोरलै बिनि उनाव मागो बे मोनबा मोनबा फोरबोखौ जों फालियो। दा बिनि उनाव जों गुबै ओ बा बयनिख्रुइबो रंजा बाजासिन बा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो सुफु ओ फालिबोनाय फोरबो होनोब्ला जोङो बैसागो बैसागु होनांगोन अ बैसागो बोथोराव जोङो ओम गोबां नेमखान्थि बायदिसिना आ खालामनानै जोङो बैसागुखौ फालियो रंजायो मोसायो थिग बेबायदिनो जोङो सैथ्र' दाननि जोबथा दानाव जोङो मसौ मोसौ बैसागु महरै जोङो न बेे बैसागुखौ फालियो एबा संक्रान्ति बेखौ जों फालियो बे बे सानखालि जोङो मोसौखौ मान होनानै जोङोओ सिबियो ओमफ्राय अ अ थुखैयो बायदिसिना खालामनानै जोङो बे अ बैसागु फोजोबो लोगोसे दे आरो जोङो गोखा गोखै जाय जायखौ बुङो गोखा गोखै जानाय सिजौसे बायदिसिना हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै जानाय बेखौ जोङो जायो बेनि जानायनि ओंथियानो जाहैबाय जोङो ओ जाहाथे जोङो ओ बेमार आजारनिफ्राय बारग'यो ओ जा बेमार आजारा जाया बेनि थाखायनो जोङो बेखौ फोथायनानै जोङो बे सिजौसे गोखा गोखै बायदिसिना हाग्रानि मैगं थाइगंखौ बुथुमनानै जायो थिग बेबायदिनो जोब जोब औ जोबानो थाङो ओमफ्राय जोङो अ सिब से बैसागोआव जोङो बेखौ अ मानसि बैसागो महरै जों फालियो एसे बैसागुआव जोङो अ फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै अ जोङो न'खरनि अ गेदेरफोरखौबो बिमा बिफाखौ जोङो खुलुमनानै बिसोरनिफ्राय जोङो बोर लायो।
औ नंगौ नोंथां नोंथांमोननियाबो थिगानो नोंथांनि नोंथांनि एखे बुंनायखौ आं गनायथि होयो नोंथांनि जे बुंलांबाय बैसागुनि सायाव बियो जोंनि ओनसोलावबो एखे रोखोमनिनो जेनबा सेथि ए एक थारिक खालि जेनेबा बिमा बिफा गावाइनि गेदेरखौ गावायनि उन्दैखौ बोर सानस्रिनाय आरो गेदेरखौ बोर लानाय बिदि जोंनि ओनसोलावबो खालामो बैसागोआ ओरैनो जोंनि से सप्तासिम जेनेबा मागियो एक थारिकनिफ्राय सात दिनसिम मागियो मागिखांनायनि उनाव अ जोङो बे मोननाय रांजों जोङो जयैनो जेनेबा सेंग्रा जा सिख्लाजा बुरैजा गासैबो ज' ज' जाजाय जोङो बेदर लाना फैनानै जोङो संनानै जायो आरो बिदि खालामनाया दिनैसिम सोलिबाय थायो आरो जोंनिया एक तारिकआव खेला दुला गथ'फोरनि खन्थाइ आवरायनाय हरखाब बुंनाय बाथ्रा दानथेलायनाय बिदिनो खारनाय बारनाय गासै खेलाखौनो होयो आरो जाय रंजानायजों गथ' फोराबो एसे गावखौ ओ गाव गावनि गोरोंखौ रोंगौ रोंनायखौ दिन्थिनो जेनेबा जे साहस बारियो होननाय रोंनायखौ दिन्थिनो थाखाय जेन प्लेटफर्म होनाय जायो आरो गथ'फोरनो सुबिदा होनाय जायो जायजों सोलों थायजों लोब्बा थानाय जायफ्रा खन्थाइ आवरायनाय लिरनायफोर बेफोरथ' दिनै सोलोंथाइजोंनो लोब्बा दङ' नङा होमबा नों थां बेफोरखौबो जेनेबा उन्दै गथ थ'फोरखौबो जेनेबा दिनै जोङो जौसाङाव लाबोनानै जुदि गथ'फोरखौ बिदि ओ खालामहैयोब्ला जों इयुनाव गथ'फोरनि जिउआ माने साहस गोनां जायो आरो बिसोरो जिउआव जेखि जाया खामानिखोनो बिसोरो मावलांनो इसोरो हागोन होननानै आं नुहुरो आरो आरो नोंथाङा बुंलांबाय जोंनि फोरबोआ मोनबा बिनि गेजेराव जोंहा फैलाय बैसागोनि उनाव फैयो जोंहा आवसि फोरबो माने सुवा आमथिसुवा फोरबो बियो जोङो जुन माहायाव जायो अक्ट'आव बेयो जोंनि थाखाय एंगारनो हायै फोरबो बेबो बेयाव जोङो ओ फुजा होनानै जेनेबा ओ रायसनो जेनेबा जोंनि सुवा सु सुति जानायफोरखौ जेनेबा दानगारनो थाखाय जोङो बेयाव जोङो फुजा होनाय जायो आरो आरो काति कासायाबो जोंनि थाखाय एंगारनो हायै फोरबो जाय काति खासा सावनानै जों बिफांनि गेजेराव बा माइ दुब्लि फोथारावबो थांनानै जोङो आ-आलारि बाथि सावो जाहाथे जोंनि आबादा मोजाङै मोजां जाथों होननानै ग-गसाइनि सेराव सुंग्रि हरो जेनेबा गसाइखौ आरज खालामो जोंनि बे फैबाय थानाय आबादाबो जोंनिया मोजाङै मोजां फसल मोनथों जेबो‌ ओ बेमार आ जार जानाङाथों होननानै गसायनियाव आरज गाबहरो आरो बिदि खालामनायखो आं आथिखालाव नुबोदों आरो जोंनिथिं बे आघोन फोरबोआबो जेनेबा जानाय नौवान जानाय होननानै बुङो जायखौ काति आघोन फुजाया जाय जोंनि फसल आबादखौ मोननायाव जोङो गोजोननायजों जोङो गसा-गसाइखौ गसायनो जाहोनो थाखाय एबा गसायादि जोंखौ ओ आबाद मावनायखौ जेबो खथि खालामा लाखैनो नों मोजाङै मोजां फसल आबाद होबाय बेनि थाखाय गसाइखो जाहो ग्रोनाय जायो आरो बे नौआ बे आघोन दाननि नौ तारिखाव फुजा होनाय जायो बेनिफ्राय जोङो ओंखाम गोरलैखौ जेनेबा फुजा होखांनायनि उनावसो जोङो मानसि हारिया जायो आरो बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ‌ फालिबोनायखौ जों आं नुबोदों आं नोंथांनियाव बेखौसो सोंनो सा सानो जे मागोखौ जोंनि जोबथा फोरबो होननानै बुङो जेनेब्ला जों मागो मागोआ बरनि जोबथा फोरबो नोंसोरनि बे खाइदावहाय मागो फोरबोखौ बोरैहाय दिनै खुङो आरो बोरैहाय ओ फालिबोबाय थादों नोंथाङा बिनि सायाव सुंदयै
औ ओ नोंगौ अ मागो मागोआनो जोंनि ओ बरफोरनि बा बर हारिनि जोबथा फोरबो बे जोबथा फोरबोआव जोङो ओ‌आबादफोरा आबाद माव दैज्लाङाव आबाद मावनानै जोङो आबादफोरा माव मोनखांनानै बायदिसिना आबाद जों ब दैज्लांनि आबाद फसलखौ दिखांखांनायनि उनाव जोङो बे मागो फोरबोखौ फालिनो थागथियारि जायो बेयो जोङो फुसताननि जोबथा सानाव जोङो बेखौ माने जायगा लानानै जायगा आथिखालाव एसे एनै बेलेगखौबो जों नुनो मोनो जायगायाव जोङो खायसे जोबथा सानखालि पुस्ताननि मोना नोंथां
औ
नि जोबथान जोङो जानानै बिदिनो रायजोैनो जयै म बायदिसिनाां फैसा गथायनानै बा खांनानै जयैनो जायो जानानै जों बिनि अखानायै बैयो बेलागुर जायखौ बेलागुर बुङो बेखौ बेलागुर बानायनायखौ जोङो से थारिखाव फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां मोजां गोथार जानानै आलारि बाथि सावनानै जोङो बै बेलावगुरखौ सावनानै होयो सावनानै रंजायो ओमफ्राय बे सावनानै होनानै जोबनानै थाङो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बै सावखान्दखौ मो सां सखांनायनि उनाव जोङो बै बेलागुर सावखान्दा खायसे थुख्राफोरखौ जोङो लाबोनानै जुदि बि जोंनि बारि बागानाव बिफांफोराव फिथाइ थायनाय बिफांफोराव जुदि खाला खानानै होयोब्ला बे फिथाइया मोजां थायो माने बांसिन थायो होननानै जों फोथाय फोथायो आरो फोथायनायजों आ लोगोसे आरो जोंङो बायदिसिना फिथाइ थायनाय बिफांफोराव जोङो जिगाबखौ जिगाबनि दिरुं खायो बे दिरुं दिरुं खायोब्लाबो जोङो फिथाइखौ बांसिन मोननो हायो बे बोसोराव होननानै बेफोरबायदि फोथायो आरो बिनि फोथायनाय औ
नंगौ नोंथां बुंनायाबो बे एखे रोखोमखौनो जोंनि साइदआवबो खालामो माने पुस दानानि जोबथा खालाराव जेनेबा गामिनि खांनाय थाखा फैसा खांनानै बिदिनो जायो माने जायखौ जोङो लाव लाउखार ओंख जानाय होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां लाउखार ओंखाम जानाय जायखौ जेनेबा गोदो ओ लावखारफोराबो जेनेबा रंजानो थाखाय सुबिदा मोनामोन मालिकफोरजों रंजानो हायोमोन जायनि थाखाय बिसोरो लाव लावखार फोरा ज' ज' जानानै बिसोरो गावसोरो रुवाथि लावखार बिसोर ज' जानानै बिसोरो ओंखाम जायोमोन आरो बिसोरो बाहेराव माने बिसोर रायजोनि माने न'खरनि बाहेराव जायोमोन आरो बियो जेनबा जोंनि माने बर' हारिजोंबो सोमोन्दो गोनां बियो मानोना लावखार ओंखाम जानाया माने मोनसे इनजयमेन्ट बिसोरनोबो जेनेबा प्लेटफर्म नांगौ जों माने जायगा नांगौ जेनेबा बिसोरो मानो मालिकजों रंजानो हायनि थाखाय बिसोरो बाहेराव रंजायो आरो बेदिनखालि बिसोरो मालिक फ इसोरखौ हगारनानै होनाय जायो आरो नंगौ नोंथां बुंनाया ओ एखे आरो जोंनि बेलागुर सावनाया जोङो ज' जानानै जेनेबा सोरां सुसे सुस समाव दाउखा दाउ नुयै समावनो जेनेबा दाउखा गिसिरि समावनो जों बेखौ सावनांगौ होननानै जों मिथियो आरो नोंथ आरो बे मिथियो आरो नोंथाङा बुंलांबाय बे दुरुं खानाय गय बिफाङाव दुरुं खानाय जेनेबा गय बिफाङाव दुरुं खायोबा जेनेबा जोंनि बार सिमसा बार ओरि फैयोब्ला गोसा बार फैयोब्ला जाहाथे बायनाङा मोजाङै मोजां फसल जोंनो होलांथों बेखौ जोङो फोथायनानै जेनेबा खानाय जायो आरो आरो जोङो आबहावा खुनदों जों न'नि सोरगिदिंबो आवा न'नि सोरगिदिं आवा खुन्दुंजोंबो जोङो खाना होनाय जायो जाहाथे जोंनि न' बांखौ बारहुंखाया फैनानै सिमब्रि सिमब्रा खालामनानै सिफायलांनो हाया जाथों होननानै बियो जोङो फोथायनायजों बेखौ खानायखौ जोङो नुबोदों आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो जेनेबा आबै आबौनिफ्रायनो बेखौ जों नुबोदों ओ आं सानो जे नोंथांनि बुंनायाबो आंनि जोंनो एखे अब्ला जों जोंनि बे सावरायनायखौ एसेआवनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ औ नोंथां दे दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम ओं